खोनाहै
औ नोंथां खोनादों।
औ औ दा जोङो नोंथाङा माबोरै दङ?
औ नोंथां दासान्दिथ' आङो मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङालाय माबोरै दं?
ङैनो दङ नोंथां दा जोङो बिदिब्ला ओ जोंनि बर' माहारिफोरनि ओ दोरोङारि गायनाय फुनाय आरो गोदान मुगानि गायनाय फुनायनि सायाव एसे सावरायनि नामा
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन दे एसे फोरमायना होलाय नोंथां। दोरोङारि गायनाय फुनाय बा आथि खालनि गायनाय फुनायनि सायाव।
औ नोंथां ओ जोंहा बर' सुबुं बा बर' माहारि होनोब्लाथ' जोङो आबाद गाहाइ होननानैनो मिथिखायो गासैबो।
औ नोंथां नोंगौ।
गोदोनि दोरोङारि गायनाय फुनाय होनोब्ला जोङो आबै आबौ आजै आजौ मोननि फ्राय बा ओ ओ बायदिसिना बिजाब फोरावबो फरायनो मोनबोनाय गोदोहाय बेफोरबायदि जोङो बे गोदो अन्थाइ मुगानि समनि फ्रायनो जोंहा मावनाय बायदिसिना खामानि मावनाय बेफोरखौ आबै आबौआ आजौ आजै मोनाहाय ओ गोसोआव जेब्लानिफ्राइ हमनो हादोंमोन बिथांमोना। जे जोङो खालाम थाबाय थायोब्ला जानाय न नंला माबा मोनसे फालांगि बा माबा मोनसे खामानि गावबा गाव मावसोमनांगोन। बिब्दि होननानै जेब्ला साननो रोंदोंमोन। बे समनिफ्रायनो ओ जोंनि सुबुंफोराहाय आबाद मावनो लाबोदों होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो। बेनिफ्रायबो जोंहा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि आबाद जों मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे ओ गेजेरावनो जोंहा बर' सुबुं बा बर' फोरनि जायगा ओनसोलफोर आमफ्राय हाजो हाजो सेर बा जोंनि ओ भारतनि सिमानि सेराव थायो नालाय। बेखायनो जोङो हाजोआरिफोराहाय गुबु न आरो हायेनारिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जेरै आं बुंनो लुबैदों जोंहा हाजोआरि सुबुंफोराहाय ओ जे जायगायावहाय मोननो थाङा बेफोरबायदि जायगायाव गयनि आबाद बा खाम बा खुसेर आबाद ओ फाथैनि आबाद गयजों लोगोसे जे बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोम जाय आबादफोरा रानस्रा व हायाव जायो बे फोर आबादखौ आं गोबाङैनो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बे बेराफारसे बिथिंहाय जोंहा हायेन ओनसोलनि सुबुंफोरा हायेनाव जे थ' दै मोननाय जायो । बेखायनो जोङो बेयावनो माइ आबादखौ थोजासे मावखायो आरो गासैबो
औ नोंगौ नोंथां ।
मेसें बोथोरावहाय मैगं थाइगंनि आ आबाद मावो बायदिसि ना जेरैहाय लाव, फान्थाव, खबि, आलु बेफोरबायदि आबादखौ गोबाङैनो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि सुबुं
थां
गोदोनि आबै आबौ आजौ मोनाहाय बेफोरबायदि गोबां बिबांनि आबादखौ मावामोन जोंहा थोजासे गावबा गावनि जानो आन्था आबादखौ बिसोर गावसोरनो बा जोबोर ओ थिंगायारि हासार जेबो हासार होआलासेनो आबाद मावनानै बिबांनि आबाद मोननो हायोमोन । फसल मोजां मोननो हायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो ।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा गोबां बिबांनि आबाद । फोर दिहुनोमोन बा ' '। बे जाखिनि गाव ' '। जानो आन्था आबादखौ ओ गुबुन फोरखौ बा रां रुफा होनानै खामानि मावनो लिंलायालासे गासैबो नखर नखर खोला ओनसोलनि साखाथि साखाथि सुबुंफोराहाय हेफाजाब होलायोमोन बा ओ लायालासे बेबो बिनि न' न'खराव बिबो बिनि न'खराव बेफोरबायदि दि खामानि मावनानै हेफाजाब होलायो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो औ नोंथाङाबो एसे दानि आरो गोदोनि आबादनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां दानि आरो गोदोनि आबाद मावनाया गोबां सोलायनो हमबाय गोदो जेरैबायदि आबाद मावगोन दा आथिखालाव बांसिनानो सोलायनो हमबाय मानो होनबा मुगाया सोलायबोगासिनो जौगाबोगासिनो गोदोनिफ्राय औ गोदोनि समाव जोंनि ओ आबै आबौ बा आजै आजौमोना ओ आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबां ओ खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन । आबाद मावनायाव मानो होनबा न'खरफोराबो एसे आ बांद्राय जौगानाय नङामोन । बिनि थाखायनो ओ जोंनि ओ आबाद मावनाय बा माइ गायनायफोराव ओ बिनि न'खराव बेखौ हेफाजाब होनाय बा बैनि न'खराव बेखौ हेफाजाब होनाय दंमोन ओ जोंनि औ माइ गायनायफोरा जोंनिया ओ ओम माइ गायनाय जोङो दाथ'आथिखालाव गोबां न'खरानो हाजिरा लानानैसो गायनांगौ जायो । खिन्थु ओ थाय औ नाथाय दोरोङारि समाव गोदोनि समाव माइ गायनायाव जोंना हाजिरा लानो नाङामोन मानो होन ब्ला बेखौ जों सावरि होननानै बुङो माने ओ गासिबो ज ज हिन्जाव माहारिफोरा ज जानानै माइ गायोमोन। लोगोसे हाल एवनोब्लाबो जोङो गुबुननि मोसौफोरखौ हावलादाव लाबोथनो हायोमोन। बेखौनो ओ एवनानै लानो हा हायोमोन आरो नोंथां । दानि आथिखालावथ जोङो बेफोरखौ नुनो मोननो थांलिया । माइ गायनांगौब्लाबो जोङो हाजिरा लानानै गायनांगौ जायो आरो हालेवनो जोङो आथिखालावथ बांसिनानो मोसौखौ नुनो मोनलिया मोसौजों एवनाय जानाय जाला बांसिनानो ओ थेक्टरफोर फैबाय बेजों नाय जायो औ जो आबादखौ मावनाय जायो आरो आबादाथ जोंना गोबां रोखोमनि दङ आबादा माइलथ माइल नङा आरो आबादा जोङो बर माहारिया आबाद मावनानै नो गावनि नखरखौ बा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो नोंथां ओ जोंनि हा जो ओनसोलनि आबाद